हेलौ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ खबरा मोजां ना। आं नोंथांजों ओ मोनसे टपिकनि बागै रायल्लायनो सानदोंमोन बे टपिकआनो जाबाय मिथिंगायारि जोंनि मिथिंगायारि थानाय नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां।
मिथिंगायारि बुङोब्लाथ' जोङो ओ जोंनि मिथिंगायारि बाहागोफोरा दंफां लाइफां जिब जुनार मानसि दावमा दाउसा बेफोरखौ लानानै म बेफोरनो मिथिंगायारि जोंनि बाहागो मिथिंगायारि बुङोब्ला जोङो जेरै मिथिंगायारि गोगो लाखिनो थाखाय जोङो दंफां लाइफां ओ बायदिसिना बिदिनो जों गायनांगौ।
नोंथां नोंथाङाबो बिनि बागै ओ एसे बुंनानै होनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ मा होनो औ ओ मिथिंगा ओ मिथिंगायारि होनोबा जेरै नोंथाङा बुंलांनाय मा होनो ओ दंफां लाइफां जिब जोंना दाावमा दाउसा बेफोरखौ लानानै मोनसे मिथिंगा आरो ओ जेनेबा नोंथाङा बुंलांनाय जेरै मिथिं माबाखौ आबहावाखौ माने मोजां ला खिनो थाखाय जों माने ओ बिफां गोग्गो लाखिनो थाखाय बिफां गायनांगौ। ओ जेनेबा बिफांफोरखौ दानफायनाङा बेफोरबायदि आरो। ओ बिनि अनगायैबो बिनि अनगायैबो जेरै नै दा ओ मा होनो आथिखालाव टेक्न'लजि जौगानायजों लोगोसे गारि मथर गोबां सालायो। माने मा होनो बारहावाया गेब्रेङो‌। ना नोंथां। ओ बारहुंखा औ बेनि अनगायैबो ओ जेरै मा होनो प्लास्टिक प्लास्टिकफोरखौ सावो मानसिफोरा माने बे प्लास्टिकफोरा प्लास्टिकफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया माने ओम बारजों गोरोबफायो जेनेबा गोरोबफानानै ओमफ्राय जेब्ला अखा हायो अब्ला मा होनो अखाजों अखानि थ थिंजों गोरोबफानानै जेनेबा अखाखौ एसिद गोनां खालामो आरो। ओ जेनेबा बे ओ बेनि अनगायैबो जेरै दैफोरखौ ओ दैयाबोथ' मोनसे मिथिंगायावनो गोलैयो। जेनेबा ओमाय ओ दैफोर गेब्रेङो ओ बार गेब्रेङो। हायाबो गेब्रेङो बेफोरबायदि जायो आरो ओ बेफोर बेफोर मिथिंगाफोरा जेनेबा ओ मानसि मानसि खालामनायनि जुनै मोनसे गेब्रेङो आरो आज मिथिंगायारि जेनेबा ओ जानाय मोनसे जाथाय आरो। बेनि मोननै मोननैस हिसाबै गेब्रेङो जेनेबा।
उम
ओ जेनेबा जों हा गेब्रेंनाय होनोबा जेनै हा गिसि गानाय ओ बेफोरनो जायो आरो औ।
ओम बुंनो थाङोबा ओं। गेबेंनाय बुंनो थाङोबा जों मिथिंगाखौ जों साखोन सिख खोन लाखिनो थाखाय जोङो ओ ओ इदिनो ओ प्लास्टिक बथल प्लास्टिक ओ बायदिसिना माने प्लास्टिक सेवै बुस्थ थ' बेफोरखौ जोङो ओ जेरै मिथिंगाया दैया एबा दैयाथ' मिथिंगायानो गोलैखायो एबा ओम बेफोराव जों माने ओ प्लास्टिक बथल एबा बेफोरबायदिखौ जों गारनानै जों दैखौबो माने ओ गेबें खालामो आरो बिनि थाखाय जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगौ गाराजासे। ओम बुंनो थाङोबा आथिखालाव ओ गोबां माने ओ दंफां लाइफां बेफोरखौ जोङो माने दानफायो बिनि थाखाय गोबां खहा जायो दंफां बारहावाया गेबें जायो। जेरै ओ दंफांखौ दानफायनानै जेरै बिसिना टेबोल गोबां बायदि आजिखालाव गोबां बायदिसिना माने बानायनाय जायो बिनि थाखाय जों माने मिथिङाव खहा खामनाय जायो।
औ।
बिनि थाखाय दंफां लाइफां गायनाया गाहाम नोंथाङाबो एसे बुंनानै होनो हागोन ना?
औ जेनेबा दै गुबुंनायनि जाहोनफोरा मानसि फोर बानायनाय जेनेबा मानसिफोरा मावनायनि सायाव गेब्लेेंनाय जेनेबा बेफोरखौ बुंनो थांङोबा बे गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय माने हगार हरनाय माने गाज्रि दैफोर बेफोरखौ- माने दैमायाव दैमायाव माबायो गारहरो बेनि अनगायैबो जेनेबा सुबुंफोरा मा होनो बाहाय खोन्था प्लास्टिक बायदि गाज्रि बेसादफोरखौ जेनेबा दैयाव‌ दैयाव नंङाबा मा होनो जाम्फैफोराव नंङाबा ओ दिनफोराव फोजावहरनाया बे गिदिर दैमाफोर ओ बेफोराव जेनेबा सरजाबहैनानै दैखौ गुबुंले खालामो आरो। बिनि अनगायैबो जेरै मा होनो गंगा दैमा ओ? माने ओ गंगा दैमायाव जेनेबा ओ सुबुंफोरा रोजा रोजा सुबुंफोरा जेरैहाय ओ गावखौ गोथार खालामनो थाखाय जेनेबा थब्लयो। ओमफ्राय बेफोराव जेनेबा ओ सुबुंफोरा ओ माला सुनाय बि बिबार बिनि अनगायैबो ओरैनो बिबार बेफोरखौ माने दैयाव गारसोमहरो। जेनेबा बेफोर बिबारफोरा सेवनानै जिबसा सोमजि होनानै माने दैखौ गेब्रेंनाय बेफोरबायदि खालामो आरो ओ गुबैयै बुंनो थांङोबा ओ मिथिंगा मिथिंगानि गेब्रेंहोनायनि बांसिन ओ खालामग्रा एबा जाहोग्रा मा खौ बुंनो हायो बुंङोबा जेनेबा मानसियानो गोग्लैयो आरो
ओ अ नोंथां जोंङो ओ माने जोंङो मिथिंगाखौ गोग्गो ला लाखिनो थाखाय जों मा मा खालामनांगौ जायो।
ओ मिथिंगाखौ ओम माने जों गोग्गो ला लाखिनोबा ओ गिबियावनो बिफां गायनाय बे हाबाफारि लानाय खौ जों बांसिन मिथिनाय जायो जेरै आबहावाखौ गोग्गो लाखिनोबा बांसिन ओ बिफां गायनाय हाबाफारि लानांगौ बेखौ जों बांसिनै मिथि नाय जायो आरो जेनेबा बिफांखौ जों गायनानै दोनोब्लाल जाया जेनेबा ओ बिफां मा होनो बिफां फुलिनि ओ सोरगिदिं ओ बाउण्डारि ओ खालामना होनांगोन जेनेबा दुमथेनांगोन ओ जेने बा ओ बिफांफोराव दै लुना होनांगोन हाग्राफोर फोसाबनांगोन। ओ बेफोरबायदि खालामनांगोन आरो जेनेबा फांसे बिफांङाथ ओ गायनानैल दोनबा जाया जेनेबा फोसाबनांगोनबो ओ बेनि अनगायैबो ओ आं एसे सिगांङाव फोरमायलांनाय जेनेबा इन्डास्ट्रिनिफ्राय ओ दिहुनहरनाय गाज्रि दै ओफाय माने दैफोराव बिदिनो जाब गाज्रि जाबोरफोर गारहरि बेफोर ओ नो जेनेबा ओ बिफां लाइफांफोर दानफायै बेफोर ओ बेफोर खामानिखौ मावाबानो मा ने ओ मिथिंगाया ओ मा होनो गोग्गोयै थायो आरो। औ
मिथिंगायारि माने बुंनो थांङोबा जेरै ओ ला गोबां माने मिथिंगायारि ओ आबाद मावनाय बेफोरखौबो जों लाफानो हायो बुंफानो हायो जोंङो जेरै आबाद मावनाय माइ गायनाय माइनिफायबो जोंङो माने गायनानै जों माने मिथिंगाखौबो जों समायना खालामनो हायो गोग्गो खालामनो हायो जों माइ गायनानै आरो बुंनो थांङोब्ला ओ जेरै दंफां लाइफां जों दंफां लाइफां गायनानै जोङो बिनिफ्रायबो जोङो माने बारहावा मोजां मोनो आरो ओ अक्सिजेन मोनो ओ नोंथां बुंनो थाङोबा जोङो ओ दंफां लाइफां गायनानै बे दंफांनिफ्राय जों फिथाइ मोनो। जों रांबो खामायनो हायो जोङो मिथिंगाखौ गोग्गो खालामनो हायो जोङो गावनि ओ जिउ खुंनो थाखाय जोङो माने रांबो आरजिनो हायो आरो दंफां लाइफांनिफ्राय फिथाइ मोनोबा जोङो
औ
उम
नोंथाङा सिगाङाव जा बुंलांदों बेफोरो नंगौ ओ जेनेबा बेफोरनि अनगायै जों हा बार गेब ब्रेंनाय होनोबा जेनेबा गारि मथर सालायनाय सालायनायजोंबो बारा गेब्रेङो जेनेबा बेफोरनि अनगायैबो कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरनिफ्रायबो माने बारा गेब्रोङो आरो औ जेनेबा दंफां दंफां जेनेबा दफां बिफाङा जोंनो माने बिफां लाइफांफोरा जोंनो माने अक्सिजेन होयोना जेनेबा जोंनिफ्राय जोंङो मानसिया हगारनाय माने कार्बन डाइ अक्साइद खौ जेनेबा बिफांनि बिफाङा ज बिलाइफोरा जेनेबा बजबनानै लानानै बेखौ अक्सिजेन अकिजेन महराव हगारफिनो बेनिखायनो माने जोङो ओ मिथिंगा मिथिंगाखौ माने ओ गो गैय लाखिनांगौ औ जेनेबा अक्सिजेन अक्सिजेन मोनाब्ला मानसिया मा थैनोबो थैयो जेनेबा चान्स थैनोबो चान्स थायो जेनेबा बेखायनो जेनेबा अक्सि बिफाङा जोंनो बिफांनि थाखायसो जों थांनानै दं बेखौ होनजायो ओ जेनेबा ओ बिफाङा जोंखौ फोथांनानै लाखियो बिनि थाखाय माने ओ जोंबो मिथिंगाखौ माने गोग्गोयै लाखिनांगोन आरो
नोंगौ नोंथां बुंनो थाङोबाथ' बेफोर मिथिंगा जेरै दं बिफां लाइफां बेफोरखौ लानानै माने जोङो आ आथिखालावथ' गोबां जायगायावनो नुनो मोनो जों दंफां लाइफांखौ माने बिराद खहा खालामनाय नुनो मोनो जों गोबां सुबुंफोरखौनो जेरै दंफांफोरखौ दानफैनानै गोबां नांगौखिनि माने बेफोरखौ बानायनाय नुनो मोनो जोङो बेफोरखौ जोङो दानफैायालासिनो दंफां लाइफांखौ खहा खालामालासिनो जों आरो जों दंफां लाइफां गायबावोबा मिथिंगायाब जोंहा गोगो थागोन आरो जोंनि थाखायबो मोजां जागोन
औ ओ जेरै बेफोरनि अनगायैबो मानसिफोर मानसिफोरा बांनायनि बांनायनि जाहोनाव जेरै माने हाग्राफोर दानस्रांना नै ओ मानसिफोरा थानो थाग्रा खुलि बानायो जेनेबा हादान बेफोरबायदि खालामनायावबो माने जोंनि माबाया मिथिंगाया मिथिंगाया खहा जायो आरो
उम उम आथिखालावथ' गोबां माने ओ
गोदोनि जुगनि बायदि नंलाना आथिखालाव जेरै मेन रड लामा, हाइवे बेफोरबायदि बानायनो थाखाय गोबां माने दंफां लाइ फां बेफोरखौ दानफायनानै बानायनाय जायो बेफोर लामाखौहाय। बिनि थाखाय जोङो गोबांसिन बांसिनानो दंफां लाइफां गायबा जों मोजां जायो आरो। बा नोंथाङा बुंबावनो हागोन ना?
नोंथां होनबा
औ औ।
मोजाङै रायलायबावनो बेखौ आसा खालामो